खोनादोंना?
औ नोंथां खोनादों दे।
अ नोंथाङा दा बे समाव ओ जुदि फ्रि दङब्ला माने आं मोनसे आयदानि सायाव सावरायनो थाखाय ओ कल खालामनाय जादोंमोन आरो नोंथां।
औ सावरायजागोन दे।
दा बे आयदायानो ओ जादों बर' ओ बर'फोरा गोदोनिफ्राय माबोरै ओ खामानि मावनानै एबा ओ गावनि ओ जानाय आदारखौ सुफुंनो थाखाय माबादि खामानि मावबोखो? बेनि बागै माने आं एसे सावरायनो सानदोंमोन आरो नोंथां।
औ
दा जोङो ओ बर' बर'फोर होनबा गोदोनिफ्रायनो बर' आइजोफोरा ओ हाग्रा बंग्रानि जेरै- ओ दिंखिया
ओ दैमा दैसानिफ्राय ना सारनाय बिब्दि ओ खालामबोनायखौ नुबोदों आरो नोंथां। मानोना ओ बर' आइजोफोरा
निफ्रायनो जानाय आदार एबा गावनि ओ ओ गावनि उखैनायखौ सुफुंनो थाखाय माने ओ गुबुननि सेराव माने गंग्लायनो गोनां जायाखैमोन मानोना गोदोनि समनिफ्रायनो जे बर' आइजोफोरा ओ गोबां जेरै ना सारबोनानै एबा एम्फौ फिसिनानै माने गोबां रां खामायबोदों आरो। दा जोङो ओ बुंनो थाङोब्ला। ओ जोंनि बे बर' आइजोफोरा बांसिनै नुनो मोनो माने ओ बिसोरो एम्फौ फिसियोमोन आरो नोंथां।
औ
दा ओ जेरै ओ फौखो माबायसाया फिसियो दा आं बेनि बागै एसे फोरमायना होनसै आरो नोंथांनो दा जोंनो गिबियावनो एम्फौ होनोब्ला ओ न' खाथिनि एबा खाथि खालानि बाजाराव जेरै फिथोब होनो बे फिथोबखौ जोङो नांग्रोगोन आरो। मानोना बे फि बे फिथोबनिफ्रायसो सिखिरिया ओंखारो। दा बेनिखायनो बेखौ जोङो न'सिम लाब-लाबोग्रोगोन। आरो लाबोखांनायनि उनाव जोङो बेखौ न'वाव दोनफैगोन आरो। दा बे बिदिनो बे फिथोबखौ जोङो ओ गोबां बिबांनिबो लाबोनो हायो एबा खम बिबांनिबो लाबोयो। दा बिब्दिनो जोङो बेखौ लाबोनानै ओ न'वाव दोनफैना ओ साननै सानथाम थाना माने बे फिथोमनिफ्राय माने ओ फिसा फिसा जेरै ओ एम्फौ बिदि ओंखारो आरो। दा बे ओ एम्फौ माने बिनि फिसा आरो बे सिख्रिनि फिसा दा बे सिखिरिनि फिसाया जेनेबा आदार दा बे आदारखौ माने इन्दि बिलाइ बुङो बेखौ बे इन्दि बिलाइ गोरलै गोरलैखौ माने
उ
जाहोनो थाखाय लाबोनाय जायो आरो।
औ
दा बिब्दिनो बै ओ सिखिरिनिफ्राय ओंखारनाय बे बिनि फिसाया माने ओ बे इन्दि बिलाइखौ जानायजों लोगोसे लासै लासैनो देरलाङो। बिब्दिनो देरनायजों लोगोसे जोङो बिलाइखौबो ओ जेरै गोरा ओ राफोद नांगोन मानोना बिसोरनि हाथायाबो गोरा जालाङो नालाय
औ
दा बिदिनो बे एम्फौखौ जोङो बुंनो थाङोब्ला लाथा एम्फौ होननानै मोनथिनाय जायो आरो नोंथां।
औ
दा बिब्दिनो बे एम्फौखौ जोङो गोबां बिबांनिबो फिसिनानै जोङो न'वाव ओ जाखिनि जाखांनानै ओ आग्लायनाय खिनिखौ जोङो ओ बाजार एबा ओ जोंनि न'निनो सुबुंफोरनो जोङो हरो एबा फानहरो आरो। दा बिब्दिनो बै एम्फौखौ माने फाननानै जोंहा गोबां रां मोनो आरो बे जोंनि ओ जानाय आदारनि थाखाय माने जोङो गावनि सुंनाय आदारखौ माने सुंनो हायो आरो दा बिब्दिनो ओ मोनसे आरो दंबावो ओ जोंहा बर'फोरा माने गोदोनिफ्रायनो दासिमबो जोंहा सेरेब सावनाय एबा जौ गोरान एबा गिसिखौ बानायबोनायखौ नुबोदों आरो नोंथां।
औ
दा गिबियावनो जोङो ओ ओ जौ गिसि जौ गिसिफोरखौ जोङो ओ गुबैयै ओ बर' सुबुंफोरखौ माने ओ ओ गोदोनिफ्राय माने लोंबोनायखौ नुबोनो नुबोदों आरो। बिदिनो गोबां ओ जोंनि बर' सुबुं एबा हिन्जाव एबा हौवाफोरा माने गावबा गावनि माने खामानियाव नांथाबनानै दासिमबो आबाद मावबोनानै माने गावनि जिउ राहाखौ माने मोजाङै ओ दिन्थिलांनो हादों आरो दा बिब्दिनो दङ जोंनि ओ गामि आफादाव माने गुबैयै जोङो माइ आबादखौ मावनाय जायो आरो
औ
बै माइ आ बै माइ आबादखौ मावनोब्ला जोङो ओ गिबियावनो जोंनो हा जे बेयाव खालि हा नांगोन आरो जेरै गोजौबो नङा गाहायबो नङा बेयाव ओ दै थानो हानाय नङाब्ला माने खरानबा बेयाव माइ आबादा जानाय नङा।
दा बेनिखायनो जोङो ओ माइ आबाद फोनोब्ला गिबियावनो जोंनो हा नांगोन दा बेयाव जोङो जेरै दैज्लां बोथोर बै दैज्लां बोथोराव जोङो अखा हानायजों लोगोसे ओ दैया बे हायाव ओ गोसार लानानै माने दैया जमा जाहैब्ला अब्ला जोङो ओ नांगोल एबा ट्रेक्टर दा आ-आथिखालावथ' नांगोलखौ जों बाहायनायखौ नुनो मोना
औ
दा बिबांखौ जों ट्रेक्टरखौ बाहायनाय नुनो मोना नुनो मोनो आरो नोंथां दा बिदिनो जों ओ हालेवनानै लाखांनानै जोङो माने बेखौ गिबियावनो खारायनाय बुङो आरो ओ बेखौ जोङो हालेवखांनानै बिब्दिनो हाया ओ मिस मिस जायोब्ला बेयाव जोङो गिबियावनो जोङो खोथिया एबा माइलि फोनाय बुङो आरो बेखौ दा बिदि जोङो फोना लानांगोन आरो दा बिबदिनो बियो जुदि ओ समजों लोगोसे देरलांबा जोंहा ओ माइ-माइ गायनाय ओ समा फैगोन आरो अब्ला जोङो जोंनो नांगौ बिबांनि हा एबा जायगा नांगोना आरो दा बेखौबो जोङो ओ गिबियाव आं दानिसो बुंलांखाबाय जोंहा दै दैया बांलांनायजों लोगोसे जोङो बेखौ हालेवगोन एबा गिबियावथ' जों बेखौ खारायनाय बुङो बिब्दिनो जोङो हालेवनानै ओ नांगौ बिबांनि हालेवनानै जों बेयाव माइखौ गायनाय जायो आरो। दा बिदिनो गोबां राहा दङ आरो दा नोंथाङाबो एसे ओ फोरमायना होब्ला माने मोजां जागौमोन आरो
औ नोंथां ओ नोंथाङाथ' गोबांखौनो फोरमायखाबायानो आरो जोङो गोदोनि जिउ खुंनाय राहा आरो दानि समनि जिउ खांनाय राहा होनोब्ला जोङो एसे फारागथिखौ नुयो आरो मानो होनोब्ला जोंना गो - दो एसेबां ओ बायदिसिना बिथिंफोराव जौगानाय नङामोन नालाय बेनिखाय जोङो ओ आबाद बायदिफोरावबो एसेबां जौगानायखौ नुम नुवामोन आरो नाथाय जोङो दानि समाव नायनो थाङोब्ला आबादफोरखौबो गोदोनिख्रुइ बांसिन बा माइ आबादफोरावनो जोङो गोबां माइ आबाद मावनायखौबो बा गोबां माइ आबाद जानायखौबो नुदों आरो बिबदिनो जोङो गोदोनिखौ बुंनो थाङोब्ला नोंथाङाथ' फोरमायखानाया सैथोआनो बेबायदिनो जोङो गोदो बिब्दि दैज्लां समाव माइ आबाद मावनायनि अनगायैबो जोंना गोदो माइसालि माइ माइनाय मावनायखौ जोङो खोनानो मोनबोदों आरो।
ओ जायखौ जोङो बे दैज्लांनि सिगां मावनाय जायो आरो। बेनि अनगायैबो नोंथाङा जि फोरमायलांदों गोदोनि फोरा जोंना जौ सावोमोन बा बेजोंनो न'खर सलायोमोन होननानै बेबो सैथोआनो आरो। जोङो बेखौ लोंनायावल' बाहायनायखौ खोनाबोआखै आरो। जेरै जोङो न'खराव फिसिनाय ओ जेरै अमा बायदिसिना फोरनोबो जोङो जेरै हांसोफोरनोबो बिब्दियाव जोङो बेनिफ्राय जा जौनिफ्राय मोननाय अफ्रि बायदिफोरखौ जोङो बेफोराव बाहायनायखौबो नुदोंमोन आरो। ओ एबा खोनाबोदोंमोन आरो बेबायदिनो जोङो जौनि अनगा यैबो ओ जेरै नोंथाङा फोरमायनाय बायदिसिना ना बायदिसिना फालांगिरि खालामनानैबो न'खर सोलिदोंमोन होननाया बेबो सैथो गोदोथ' जोंना ओ बेफोरबायदि दानि सम बायदि सुबिदा गैयामोन नालाय बेनिखायनो जोङो बांस सिन गोदोनि सुबुंफोरखौ बिब्दिनो ना हमनानै बा ओ जोंना फोथारफोराव नङाब्ला दैमाफोराव बायदिसिना ना साम' खांख्राइ हमनानैबो गावनि न'खरखौ ओ सोलिनायखौ जोङो खोना बोदोंमोन आरो बेनि अनगायैबो नोंथाङा जे फोरमायदों ओ जे लाथा फिसिनाय बेबो सैथो बेखौबो जोङो गोदो गोदोबो मावदोंमोन आरो दा समावबो जों मावनायखौ नुबाय थायो आरो। बिब्दिनो जोङो लाथानि अनगायैबो इन्दि सि खालामनो थाखाय मोनसे आरोबाव एम्फौ फिसिनाय जायो आरो। बेखौबो जोङो गोदो मावदोंमोन होननानै खोनाबोदोंमोन आरो। आरो बेनि अनगायैबो जोङो गोदोनिखौ बुंनो थाङोब्ला बांसिनानो आबादनि सायाव सोनारनायखौबो खोनाबोदों आरो जोङो दानि समावबो आबादनि सायावनो सोनारनायखौ जोङो गामि ओनसोलफोराव बांसिन नुनो थाङो आरो।
औ।
बेबायदिनो ओ जोंहा इन्दि सि इन्दि सि निफ्रायबो गोदो जोबोर आइजोफोरा बिदि फिसि सिमोन नालाय बेनिफ्राय जोङो बायदिसिना सि जोम दानानैनो खायसे आइजोखौ गावनि गान्नायनि थाखाय नङाब्ला खायसे आइजोफोरखौ जोङो बाजारफोराव फालांगि खालामनानै बिब्दिनो गावनि नांगौखौ नङाब्ला न'खरनि नांगौफोरखौ सुफुंनायखौ खोनाबोदों आरो।
औ।
बेबायदिनो जोङो ओ गोदो जेरै इन्दि सि दायोमोन बिब्दिनो जोङो आथिखाल समावबो आइजोफोरखौ गावनि ओ समखौ दिहुननानैबाबो बिब्दिनो दानानै बा खायसे आइजोफोरखौ बाजारफोरावबो फालांगि खालामनाय आरो गोजान जायगाफोरावबो फालांगि खालामहैनायखौ नुदों आरो।
औ।
औ। बेबायदिनो जोङो आथिखाल समाव होनोब्लाथ' गोबां सुबिदा दङ जोंहा गोजान जायगाफोराव थांनानैबाबो दारिमिनफोरावबो खामानि मावहैनानै जोंहा बिब्दिनो न'खरनि नांगौफोरखौ सुफुंनो हायो। ओ आरो बेनि नाथाय दानि समाव ओ गासै खौबो समान समान सुबिदा हो होनायखाय जोङो आइजोफोरखौबो हौवाफोरजोंनो समान समानै। बायदिसिना खामानियाव बा बायदिसिना सोलोंथाइनि बिथिङावनो नङाब्ला जोङो बायदिसिना जेरै साख्रि बायदिसिनायावबो जोङो मावनाय नुयो नालाय एसे जोङो गोदोनिख्रुइ दानि समखौ बुंनो थाङोब्ला एसे सुबिदासिन होननानै बुंनांगोन आरो जिउ खुंनाय राहायाव। खोनादों नोंथाङा?
अ खोनादों।
औ नोंथां बिदिब्ला जोंना समाबो जानानै फैबाय दिनैनि बे आयदाखौ बेखिनियावनो दोनथ'नोसै नामा?
औ जागोन दे नोंथां नोंथाङाबो जाखिनि बुंलांबाय जोबोद जोबोद साबाय हर थाबाय नोंथांनिसिम।
औ गोजोननाय थाबाय नोंथां।